औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा फ्रि ना?
औ आं फ्रियानो।
औ दा नोंथांजों आं ओरैनो फ्रिबालाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ।
औ बेनो जाहैबाय मुगानि हुदा
औ मोजां फुदा।
हा?
मोजां फुदा एखानथ'
औ औ मोजां हुदा दा जोंनि देहा सोलेरनिफ्रा लानानै माने
उम्म।
जों मोजां होदा मा मा दङ जोंनि देहायाव बा गावबा गावनि आरो।
उम्म।
औ दा मोजां हुदा बुंनो थाङोबा समजों लोगोसे समजों मिलायनानै
औ।
नोंनि खामानि मावनायानो नोंनि मोनसे मोजां होदा ‌।
उम्म नोंगौ नंगौ।
औ। बयबा थांनांगौबाबो बयबा खामानिखौ मावनांगौबाबो
औ।
जानाय लोंनायबाबो नोंनि सम मथे नों जाबा लोंबा थांबानो बेबो मोन से मोजां होदा नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ। जोंनि खामानिखौ उम सम मथे मावबा मानसिफ्राबो मोजां नुयो। बिथाङा खामानिखौ सम मथे मावदों बिथांनि हुदाया मोजाङानो बेबायदि माखासे खोथाफोरखौ जों खोनानो मोनो बा खोनायो आरो बुंनायखौ नुयो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ नोंथांनि बादिब्ला आरो मोजां हुदा बेफोर मा माखौ सानजायो नोंथाङा एसे फोरमायना होबा मोजां जायो आरो
उम आंनि मथेबथ' मोजां फुदा माने नोङो जेनेबा आजिखालि उन्दैनिफ्रायनो मोजां हुदाखौ खालाम खालाम खालामबाय थानांगौ जेनेबा गावनि पेट पेरेन्टस फेमिलिफोरानो उन्दैफोरनि गावनि गथ'फोरखौ मोजां हुदा सोलोंथां होनांगोन स्कुल आजिखालि जुगावथ' गासिबो स्कुलावनो दं कलेजावनो मोजां फुदा फोरङो
औ नंगौ।
मोजां फुदारि जेनेबा नोंथाङाथ' खोनादों आजिखालियाव सिभिक सेन्स होननाय गोदउ सिभिक सेन्सखौ बे सिभिक सेन्सनि मेन कार'ना जाबाय जेनेबा बेनो मोजां फुदा जेनेबा जानला मानला खुदै गारलाबायायनाङा जानला मानला हासुलाबायनाङा जेनेबा ओइ प्लास्टिकफोरखौबो जानला मानला गारनाङा बिसोरनो आरो मोजां फुदा बेखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंखानांगोन जों। बिनि बेल' नङा मोजां या जोंहा बेलेक बेलेग खारनाव जेनेबा मोनथाम फुङाव सिखारनांगोन बिसोरबो मोजां दा मोनायाव जलदि उनदु नां बिसोर मोजां हुदा गाव खामानिखौाव मावनांगोन जेनेबा नोङो टाइम मथे फरायनांगोन टाइम मथे फरायनांगोन टाइम मथे खामानियाव जेनेबा नों जब मावोबा टाइम मथे खारनांगोन बिसोरनो मोजां हुदा माने आरो बेलेग बेलेग दं आरो। जे मोजां फुदाया जोंनि गावनि देहानि थाखायबो मोजां जों जेनेबा जों मोजां फुदादों जेनेबा नों बेलेगजों रायलायनो रोङा नोंनो मोजां फुदा नोंथ' रायजलागोन होनबा बिदिबा नों मोजां फुदों बेलेगजों रायलायदोंबा नों गावबो रेसपेक्ट मोनगोन बेलेगनिफ्राय रिसफेक मोनगोन उन्दै उन्दैनिफ्राय जा गिदिरनिफ्राय जा जायखिया जा मोजां फुदादजों गाव गावबो रेसपेक्ट मोनगोन बेलेगखौबो रेसपेक्ट होन हागोन आ बेनोै ए आरो नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा आरो फोरमायबोदों।
मा होनदों?
फंनैसो बाथ्रा फोरमायदो एसेबाबो।
औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा नोंनि फरायनाय लिरनाय
उम।
बायदिसिना बेफोरनो मोजां हुदायाथ' ओरैनो नरमेलि जोंनि नर्मेल लाइफआव बुंनो थाङोबा नोंनि जोनोमनिफ्रा लानानै मेनलि मोजां हुदा सोलोंनाया न'खरनि पेरेन्टस नि माने बिमा बिफानि
औ।
सासे मानसिखौ बा गथ'साखौ माबायदि मोजां हुदायाव मोजां हुदाखौ सोलोंहोगोन। बेखौ गावबा गावनि दायथ' थायो।
औ नंगौ नोंथां।
उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिर देरजासिम
औ
जोनोमनिफ्राय लानानै माने दा जोनोमनिफ्रा बै हुदाखौ जाय हुदाखौ बानायो मानसिया बेनो मोजां नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
नों दा फुङावनो सिखारनाय
उम
फायनाय लिरनाय सम मथे जानानै सम मथे दै स्कुलाव थांनाय थांनानै बेहायबो मोजाङै माने ओरैनो नों दा मास्टार स्कुलावथ' थांबा मास्टार थाखायो नालाय मास्टारा जा फोरोंदों जा माबादों बेफोरखौनो जुदि गोसो होनानै खोनासंना लायोबा बे नोंनि मोनसे मोजां हुदा। नों दा स्कुलाव थांदो होननानै जानला मोनला खालामबायनाया बेखौ गोबाङानो गाज्रि मोनो बेफोरखौ मोजां होदा सानजाया।
उम
बेफोरो माने बाथ्रा बुंनाय खारथिं बायनाय माबानाय बिदि खालामनायफोरा मोजां हुदा नङा आरो बे
औ नंगौ। खोनादोना नोंथाङा? हेलौ नोंथां खोनादों ना? बि हेलौ नोंथां खोनादोंना खोनाखै? म बेनो सारनो होनबाय मोजां फुदा खालामलांनांगौ जों मोजां मोजां बेलेग जेनेबा साम उन्दुनानै सिखारनांगौ मोजां उन्दुनांगौ मोजां सिखारनांगौ बेनोसै आरो नोंथाङा जे फोरमायबोनो हागोन नामा आंनिफ्राय फोरमायनोसै जादोंबा नोंथां। जों मोजां फुदा बेल' नङा जों मोजां बेलेगखौ रेसपेक्ट होननांगौ बेनोसै आरो नोंथां‌। होमबालाय जोङा समबो जाब बाय एसे बेलेगदिना सावरायनोसै होमबालाय गोजोन्थों।